ओं खोनादों
अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंथ'यो नामा
ओं
अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंथ'योबा आङो ओ मोननैसो खोथा रायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ दे नोंथां दे बुंलाय
अ होनबा नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो
नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
अ होमबा आङो एसे आयदाखौहाय बुंनानै मानि सायाव रायलायनो
औ दे जागोन दे
होमबा जोङो जोंनि जि जानाय दोरोङारि जानाय बिनि बागैनो आं एसे रायलायनोसै नामा नोंथां
आ रायलाय जायो
अ ओ आं होमबा एसे बुंग्रोना होनोसै नोंथां
ओ दे नोंथां
जोंनि दोरोङारि जानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौहाय जोङो बुंनांगोन जे जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ नारजिजों अमा साम'जों सबाय नाफाम बेफोरबायदि माखासे ओ जि जाग्रा बेखौहाय जोङो दोरोङारि जाग्रा बा जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय ओ माखासे ओ ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो बुंनांगोन आरोना नोंथां बिनि गेजेरावनो आङो मोनसे ओंख्रिनि बागै नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै जोङो बेखौहाय माबायदि सङो माबायदि जायो
उम उम
गिबियावनो जों आङो बुंनांगोन अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौहाय जोङो माबायदि सङो बा माबादि बानायो बिनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनानैसै आ जोङो गिबियावनो माइरंखौहाय जोङो सुनानै लाग्रोनांगोन सुना लाग्रोनानै बिनि उनावहाय जोङो बे माइरंखौहाय दसे ओ दोनहाबनानै ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ बे माइरंखौहाय उवाल बा थबसिखौ देनानै लाग्रोनांगोन बेखौहाय गुन्दै महरै जोङो देना लाग्रोनांगोन ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ जि बेवहाय अनलायावहाय जों बेदर होनो थाखाय जोङो दाउ खौहाय गिबियावहाय जोङो खिथारनानैहाय गोदानानै लाग्रोनांगोन ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ संख्रि बानलु मस्ला मस्लि आरिफोरखौहाय जोङो देनानै लानानै ओ जगार खालामना लाग्रोनांगोन आ आरो जोङो ओ इदिनो बेदरखौहाय थाव संख्रि बानलु होनानै जोङो बेदरखौहय मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन ओ इदिनो मोनजासिमावहाय जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ बे जि बेदर एवनाय बे एवनायाव जोङो दै होनानैहाय अनलाखौहाय जोङो होसननानैहाय जोङो बे अनलाखौहाय उरनानैहाय जोङो बे ओंख्रिखौहाय बेबायदिनो पन्द्र' मिनिट बा बिस मिनिट जोङो बेबायदिनो ओ संबाय थागोन आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बे ओं ओख्रियावहाय जोङो जोंनि ओ बानायनानै दोनखानाय जि खारै बे खारैखौहाय जोङो ओ एसे होसननानै होयोबा बे अनला ओंख्रियाव माने जानो गोथावसिन जायो आरोना नोंथां ओ बेजों लोगोसे आरो जों बे ओंख्रियावहाय दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होयोब्ला माने साबसिन गोथावसिन जायो आरोना नोंथां ओ बेवहाय जोङो जि अनला ओंख्रियाव जोङो जि ओ खारै खारै होदोंना बे खारिखौहाय जोङो माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेखौनो बुंना गोनदि जोङो ओ जोंनि थालिर बिफां बे थालिर बिफांखौहाय जोङो ओ बेबायदिनो थालिरनि गांखं बा थालिर बिफांनि जि मादा हाखावनानैहाय जोङो ओ बिदिनो गथा खालामनानै बे थालिरनि ओमफ्रायनो जोङो खारखौहाय दिरुननाय जायो आरो ना ओ आरो जोङो सबायनि जि ओ फिफां जि हानि सबाइ बे हानि सबाइनि जि फिफां ना बेखौहाय जोङो सावनानै बे बेनिफ्रायबो जोंहा खारैखौ फानदायनाय जायो आरोना बे होमबा जोङो बे अनला ओंख्रियावहाय खारैखौ बे खारैखौ होयोब्ला माने अनला ओंख्रिया माने साबसिन बा गोथावसिन जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो संख्रि बानलु ओ आरि होखांजोबनानै बिस मिनिट फन्द्र मिनिट बेबायदिनो अराव संनानैहाय बे अनला ओंख्रिखौहाय जोङो ओ संनानै फोमोननाय जायो आरोना बे अनला ओंख्रिखौ जोङो आगोल समनिफ्रायनो जोङो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो संनानै जाबोनायखौहाय जोङो खोनाबोदों। बा बेबायदि अनला ओंख्रि संना जाबोनाया जोङो सोलिबोगासिनो दङ दानि जुगावबो जोङो अनला ओंख्रि बेदर होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो माने गोथाव मोनो बयबो जायालासिनो थाया जोङो माने बयबो माने अनला ओंख्रि होनबाथाय जोङो बयबो माने गोथाव बा बर'नि माखासे मुंदांखा ओंख्रि होननानै जोङो बुंनांगोन। आरोना नोंथां ओ बिनि गेजेरावनो आङो मोनसे आरो ओ ओं ख्रि बागै बुंबावनो जोङो जि दोरोङारि ओंख्रि होननांगोन जोङो जि आगोल समनिफ्रायनो जों बेखौहाय जाबोबाय दं। ओ जोङो बुंनांगोनदि ओ नारजिजों अमा बेबो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि आंगो दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो ना नोंथां बेखौहाय जोङो ओ आगोल समनिफ्रायनो जोङो जाबोगासिनो दं आरोना। बेखौहाय जोङो माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो जोङो बे नार्जि नार्जिनि जि बिलाइ बेखौहाय जोङो मारै मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ माबोरै मोनो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौहाय जोङो गिबियावहाय फाथो दंफां बे फाथो दंफांखौहाय जोङो फोनानैहाय बे फाथो दंफांखौ फोनानै जोङो फाथोनिफ्राय जि ओ बिलाइ मोनो बे बिलाइखौहाय जोङो खानानैहाय सान्दुंङाव फोराननानैहाय बै सान्दुङाव फोराननानै जि राननाय बिलाइ बेखौहाय जोङो बस्था आरियावहाय जोङो बिदिनो गोबाव समसिमहाय जोङो ओ बस्थायाव सोनानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो जिथिया ओंख्रि संनो लायो अब्ला जों बे नारजिखौहाय नारजिनि जि बिलाइ बे बिलाइखौहाय जोङो ओ दैयावहाय दसे सोमनानै ओ रुगारनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बे नारजियावहाय होनो थाखाय जोंनो अमा बेदर नांगौ बे अमा बेदरखौहाय जोङो ओ बे ओ जोंनि सेन्टाराव बुथारनाय बा जोंनि गामियाव बुथारनाय बा न'आव बुथारनाय अमा बेफोरबायदिखौ जोङो लाबोनानैहाय जोङो बिदिनो अमाखौहाय जोङो एवथ्रुमनांगोन संख्रि बानलु होनानै जोङो एवथ्रुमनांगोन बिनि उनावहाय जोङो बै नारजि जि जोङो गोदौनो दोननाय बेखौहाय जोङो ओ जेथिया गोदौनानै गुरै जागोन अब्ला जों बे नारजिखौहाय साग्लिनानैहाय जोङो बेखौहाय माने दोगोन खालामनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो बे अमा बेदर जि एवफ्रामदों बेखौहाय जोङो नारजि ओंख्रियावहाय ओ होसननानैहाय जोङो संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होनानैहाय ओ बिनि उनावहाय जोङो बे खारै जि खारै मोनोना जि खारै बानायनाय जों बर'फोरनि माखासे खारै थायो बेखौहाय जोङो एसे होदेरनानैहाय जोङो बे खा- अ नारजि ओंख्रिखौ बांसिन गोथावसिन खालामो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो नारजि ओंख्रि खौ आगोल समनिफ्रायनो जाबोबाय दं आरो दाबो जाबोबाय दं बेनिखायनो जोङो बर'फोरनि मुंदांखा ओंख्रि होननानै जोङो बुंनांगोन। ओ होमबा नोंथां ओ आङो जि मोननैसो बड'नि ओंख्रि बुंबाय नोंथाङा बिदिनो सबायजों साम' बेफोरखौ माबायदि सङो बा नाफामफोरखौ माबायदि बानायो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा बिदिनो सबाइजों साम' संनोब्ला जोंनो नांगौ जेनेबा सबाइ जोङो सबायखौथ' ओ बयबो जेनेबा आबाद मावनानै लायाब्लाबो जोंहा हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो साम'खौबो बिदिनो साम'बो नांगोन सबायजों साम' सङोब्लाथ' दा साम'खौबो जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बा गावनो गुरनानै लायनाय बिदि बिदि लाबोनानैहाय जोङो साम'खौ जानायनि हरसेसो सिगां जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहा दे बे साम'नि जा मैलाफोर बेफोरो ओ हरसे बिदिनो सोमना दोनोबा खिगारो होनना बुङो। दा मैला खिगारनो थाखाय जोङो हरसे सोमना दोननाय जायो। बिनि अखानायै जोङो बेनि जेनेबा साम'नि खिथुर दानस'नाय होनना बुङो बेखौ दानस'यो बेनिफ्राय दाखोन गारनाय जायो।
औ
ओमफ्राय जोङो ओ माबाखौहाय साम'खौहाय दिगारनायनि उनावहाय ओ जोङो एवथुमना लायो आरोना गिबियावनो जोङो बिदिनो पियास बानलु सेरनानैहाय साम'खौ एवथुमना लायो बेनिफ्राय जोङो सबायखौ बिदिनो एवस्रोनानै उननाय जायो आरो। बेखौ जेनेबा बिदिनो सिलकाताफोराव उनो बा सिलपता गैयाब्ला बिदिनो माबायावहाय गाहेन उवालजों देनानै लानाय जायो आरो। बिनि उनावहाय सबायनि बै जिथुनाखि माबा ओंखारगोन ना अ गुन्द्रा ओंखारगोन बे बेखौ एसे जावस्रनानै लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ गोथावथाव होनो थाखाय बिदिनो बायदिसिना मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम बेफोरबायदि इसे देनानै सेरनाय जायो।
औ
ओमफ्राय जोङो सबाइखौ रुइहोनो थाखाय जोंहाथ' खारै नांखाथारगोन। खारैया मेन जोंहा सबाइ ओंख्रि संबा ओमफ्राय खारैखौ जोङो ओ गिबियावनो दै लानोसै दैखौ गुदुं खालाम दैयावहाय सबायखौ होनोसै बेनिफ्राय ओ सबाय होखांनायनि उनाव खारै होनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो जा एवनानै लानाय साम' बेखौ होना होनाय जायो आरो जेब्ला जोंना सबाया रुयो अब्ला
औ
बिनिफ्राय जोंहा मोदोमनो थाखाय बिदिनो दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होनायसो। होनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा सबाइ ओंख्रि नि महर मोननो हायो दा आरो ओ नाफामनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा नाफामखौ नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा नानि गोनांथि जायो जोंहा बेनि थाखाय फिसा फिसा नाखौ बासिना लानाय जायो दा बे नाखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै फोरानस्रोना लानाय जायो। फोरानस्रोना लानानै ओ बे नाखौ ओ देग्लिनाय जायो।
औ
देग्लिनानै जोंहा बेजों लोगोसे ओ थास' गोसोमनि देन्था बिदि होफानाय जायो। जाहाथे बेयो ओ नाया सेवनानैहाय मोजाङै जेनेबा बाथ बाथोन बायदि जाना थायो बिनिफ्राय जोंहा औवानि हासुुंङाव साबसिन जायो होनना बुंङो मानसिफ्रा जेनेबा बिदिनो प्लास्टिकनि भयामफोराव दोनस्लायस्लाय माने औवानि हासुङांव सोयोबा मोजांसिन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय सायावहाय औवानि हासुंङाव सोखांनायनि उनावहाय जोंङो हाथफ्ला लिरथेना होनाय जायो।
माने फार्स्टावहाय बिदिनो थालिरनि ओ माबाफोरखौ होनाय जायो आरोना
औ
गुदुंखौ होथेनाय जायो। थालिरनि बिलाइजों बिलाइ गोरानजों बिनिफ्राय ओमफ्राय सायावहाय हाथब्लाखौ लिरथेनाय जायो आरो बिदिनो बेखौहाय ओ ओ मास मोनसे बा मास मोनसेनि उनफोरनिफ्राय जानाय जायो आरो बेखौ गोबाव समहालागै जोंहा बर'फ्रा थिनानै जानो थाखाय बानायो आरो
ओम
दा जोंहा बेफोरो बर'नि